हेलौ नोंथां।
औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ -औ मा खालामदो नोंथाङा?
आङो ओरैनो दङ दा।
औ -औ -औ -औ ओंखाम जाबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां ओरैनो दङ दा।
अ- अ -अ थिगानो बिदिब्ला जोङो आयदाखौ फारसे आवगायखासै नङा होमबा नोंथां औ- औ- औ। जों बिदिब्ला दिनै ओ मा रायज्लायनो जोङो ओ दिनै बिफां -लाइफांनि सोमोन्दै रायज्लायनोसैना नोंथां?
रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
औ -औ -औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जिहेथु जोंहा थालिर बिफांनि सोमोन्दै एसे जोंनि ओ ओनसोलाव थालिर बिफांखौ माबायदिहाय बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन थालिर होनोबा थालिर बिफांखौ जोङो माने गोबां खामानियाव बाहायो आरो। थालिर बिफांखौ जोङो ओरैनो गिबियावनो जोङो गोरलैयैनो। बुङोबा जोङो थालिर बिफांखौ जोङो नाव बानायनायावबो बाहायो गामि ओनसोल फोराव आरो बेबायदिनो बे थालिर बिफांनिफ्राय जोङो जाग्रा जाग्रा फिथाइबो मोनो। थालिर बिफांनिफ्राय जोङो जाग्रा फि जाग्रा फिथाइबो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो थालिर फस्ला होननानै ओ मोनसे बिथ' थायो बेखौबो जोङो जाग्रा महरै मोनो। जाय ओ थालिर फांखौ जोंङो माने बे थालिर फस्लाखौ जोंङो ओ खारैबो बाहायनाय जायो आरो खारै महरैबो बाहायनाय जायो फोराननानै जोङो बेखौ ओ अरजों सावनानै बेखौ खारै महरैबो बाहायो आरो थालिर फस्लाखौ जानायावबो बाहायो आरो नोंथाङाबो माखासे खोथा फोरमायदेरबावनो हागोन नामा?
औ औ औ नोंगौ जों थालिर बिफांनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि जोङो ओ न'खराव जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जिहेथु ओ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बिफां लाइफांजोंनो ओ सोनारनानै थाबोनाय जेराव जोङो थालिर फिथाइखौ नोंगौ जायो जोङो गोमोन महरैबो जों थालिर फिथाइखौ जानो हायो लोगोसेनो जोङो ओ थालिर फिथाइ गोथांखौ जोङो ओंख्रै महरैबो जायो। लोगोसेनो जोङो बेवहाय मैखुन बे मैखु खुनखौबो जोङो ओ ओंख्रै बा भाजा फाजा संनानै जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ जेराव जोंङो बिबांनि आयरन मोननाय जायो लोगोसेनो जोङो ओ थालिरनि बाहायनायजों खारदै जेराव खाददैखौथ' जोङो ओ नोंगौ जों बाहाय खायो जेराव ओ जोङो ओ थालिर बिफांखौ जोङो दानफाय नानै जोङो बेखौ फिसा फिसा दानफ्ले नानै जेराव जोङो फोरानना लायो बेनि उनाव जोङो अर सावनानै ओ हांगार जायो अब्ला हांगार जायोब्ला जों बेखौ ओ बस्थाफोराव सोनानै बा मायाबा दोन्नाय जायो लोगोसे जों बेखौ ओ बावबा खुरै बा नारेंखल थरख्रा फोराव जोङो एसे गब्लं खालामनानै ओ बेवहाय दै होनानै जुदि जों सरोब्ला बे जोंहा ओ खारै ओंखारो आरोना जेराव जोंङो ओ दिनैनि समाव जुदि जोङो नायनो थांब्ला जों दिनैनि समाव जोङो खारैनि बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंहा खारैनि बाहायनाया ओ जोबनानै थाङाखै जिहेथु जोंहा थालिर बिफां बो ओ दिनै दिनैनि समाव जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो ओ दिनै गायनायखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय जोंफोरो न'फोराव ओ थालिर बिफांफोरखौ एसे एनैल' गायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि ओ समाव जों नायनो थाङोब्ला जेराव जोङो थालिर बिफांखौ गोबां बुरजा गायनाय नुयो जेराव जोङो बागान थालिर बागानखौ जों नुनो मोनो जेराव दिनैनि समाव ओ गोदो गोदायनि बायदि न'खराव थालिर फिथाइ जानो बा खारै जिरनो थाखाय जोङो थालिरखौ गायनाय जाया आथिखालाव जोङो दिनै बांसि जोङो ओ फालांगि खान्थिखौ नायनानैसो जोङो ओ नोजोर होनानै जोङो थालिर बिफांखौ गायनायखौ नुनो मोनो जेराव ओ गोबां बुरजा थालिर गायनानै ओ गोबां दिनै रां आरजिगासिनो दङ। लोगोसेनो जों गोदो गोदायनि बाथ्रा बुं थाङोब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय जोङो दोरोङारि महरै जोङो हाबाफोराव जोङो थालिर ओ फस्लायावनो जोङो माबाखौ होनाय जायो थालिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो ओ बेखौ जिरख'नानै बेवहायनो जोङो ओंखामफोरखौ जानाय नु योमोन ओंखाम भाजा गोदो काज कर्मफ्राव जों जानायखौ बां सिन नुनो मोनोमोन। ना थाय जोंङो आथिखालाव बेफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालाव जोंहा गोबां प्लास्टिकनि दिस अवान टाइमफोर बायदि जों नुनो मोनो जेराव जोंहा ओ बिगियाना जिहेथु जोंहा ओ गोबां रोखोम जों दावगानो जेराव बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो थालिर बिफांनि बाहायनाया जोंनि ओ ओनसोलाव सोलिगासिनो दा जोङो बिफां लाइफां सो बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै ओ जों थालिर बिफांखौ एसे ओ सावरायबाय लोगोसेनो ओ जोंहा जि थु निम बिफां। निम बिफाङाबो जोंनि थाखाय ओ जोबोर मोजां ओ जेराव जोंङो बिलाइ खौ जों जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जोंङो ओ मिथियो जेराव ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जिहेतु नोंसोरनि ओन्सोलाव मा मा रोखोमनि बि बिफां-लाइफांफोर दङ' आरो ओ बेफोरो मा बायदिहाय खामानि होयो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओन्सोलाव ओ गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफांफोर दङ'। जेरै ओ सिगुन ओ सिसु, गाम्बारि, गय बिफां बेबायदिनो आरो गोबां ओ बिफांफोर दङ' आरो बेफोर बिफां लाइफांफोरा माने ओ जोबोद गरम जायो नालाय गोलोम बोथोराव बेफोर बिफां लाइफांनि थाखायनो सायहा मोननानै जोङो आरो जिब जुनारफोरा बे बिफां सिङाव थानानै माने सानदुं गोसानिफ्राय गरमनिफ्राय बारगनो हायो आरो
औ औ
आरो बेबायदिनो गोबां बिफां-लाइफां थानायलाय ओ गोबां बिफां-लाइफांनिफ्राय जोङो ओ अक्सिजेन फोरबो मोननो हायो अक्सिजेन मोननायनि थाखायनो जोङो ओ गोजोनै सुदेम थांना थांनानै थानो हायो। आरो बेबायदिनो ओ माने जोंनि जिब-जुनारनि हगारनाय कार्बन डाइअक्साइड गेस खौ बेफोर बिफां-लाइफाङा सोबनानै लानो हायो जायनि थाखाय जोङो ओ मिथिंगायाव थाजिमै थांनानै थानो हायो। बेबायदिनो सिगुन, गाम्बारि बेफो बेफोरबायदि बिफां फोरा माखासे दाजेमफोर बा-बा दाजेम एबा आइजें आयलाफोर बानायनायावबो हेफाजाब होयो जेरै ओ उवाल गाहेन बानायनाय जाय उवाल गाहेना फिथा सौनाय सौराय सौनायाव बाहायजायो आरो बेबायदिनो हालेवनायाव नांगोल महरैबो बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मासि जिरायग्रा मासि ओ आरांगा बेफोरबायदिफोरखौ बानायनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो बेफोर बिफां-लाइफांनि दालाय दासाफोरनिफ्राय बन हिसाबैबो ओ ओंखाम संनायाव बाहायनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो गोबां बिफां- लाइफांफोरा माने जोंनि ओन्सोलाव गोबां हेफाजाब होदों आरो बेफोरबायदि बिफां- लाइफांफोरा। आरो गोबां लाइफां बिफां-लाइफां दंबावो जेरै जाग्रा फिथाइनि बिफांफोर जेरै- ओ खान्थाल बिफां, थाइजौ बिफां, लेथुखु बिफां, ओ लिसु बिफां बेफोरबायदि बिफांफोरा ओ फिथाइ जगायनानै माखासे भिटामिन गोनां ओ फिथाइफोरखौ जगायनानै मानसि जोंनि देहायाव मोजां सावस्रि गोनां खालामनानै होदों आरो बेफोर बिफां-लाइफांनि थाखायनो देहायाव ओ भिटामिन मोनदों फिथाइ होन मानोना बेफोर बिफां- लाइफांनिफ्राय जोङो बेफोर फिथाइफोरखौ मोननो हादों नालाय बेनि थाखाय बेखायनो बेफोर गोबां हेफाजाब होदों आरो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा ओ माखासे ओ खोथा फोरमायबावनो हागोन नामा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै?
नोंथां
माखासे खोथा फोरमायनानै होबावदो नोंथाङा बिफां-लाइफांनि सोमोन्दै
औ औ औ ओ नोंथाङाथ' फोरमायबाय ओ जोंनि ओन्सोलाव मा मा रोखोमनि बिफां-लाइफां फोरखौ मोननाय गेजेरजों जोङो उन्दै फोरमायबाय सायाव जों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नोंगौ जों गोदो गोदाय जों बांसिनानो जोङो न'खराव नांगौ जानाय बायदिसिना आइजें आयलाफोरखौ जों बानायनानै लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव बांसिनानो जोङो रांखान्थि ओ नोजोरखौ बोनानै बिफां लाइफां गानाय गायनायखौ नुनो मोननाय जै जेराव ओ नोंथाङा दानि फोरमायलांबाय ओ जोबोर रां रुफानि गोनांथि जायो बेफोर बिफां लाइफांखौ जुदि जोङो बायनोब्ला बा बेफोर गोबां भेलु दङ जेराव जों गोबां फैसा नांगौ जायो। लोगोसेनो जों बायदिसिना जों बिफां लाइफांफोरनि गेजेरजों जोङो ओ अक्सिजेन गेसफोरखौथ' जों मोनो होननानै जों मिथिखायो जेराव जोङो ओ बेखौ लानानैनो गेसखौ ओ हां लानानैनो जों थांनानै थानो गोनां जायो जेराव जों ओ थानानै जिरायनायनि खो था बुंदों नोंथाङा लोगोसेनो जोङो फंसे बाथ्राखौ मिथियो जे जेराव जोङो बिफां गेदेरनि सिङाव जोङो हरनि समाव जिरायनाङा होननानै जोङो गोदो गोदायनि समाव बुंनाय मोनो आरोना बेवहाय जुदि जिरायोब्ला माबा मोनसे ओ औ गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हायो होननानै जोङो साननाय जायो, लोगो बिसिना बिफां लाइफांनि खोथा बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफाङाथ' मिथिखायो जोङो जिहेथु बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा सानदुं गोसायावबो जोङो थांनानै थानाया जोबोर गोब्राब जेराव जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो बाला हामा जानायखौसो नुनो मोनो जेराव जोङो बाला हामायाव बिफां लाइफां गैया जिहेथु बेवहाय जों अखायानो हानाय जाया जेराव अखा हायाब्ला जोङो गोलोम बोथोराव माने गरमब्लाथाय गरम बेनिफ्राय गुसुब बाथाय गुसु बेफोरबायदि जानाय नु मोन आरो आरो लोगोसेनो अखाबो हाया बेवहाय जेराव बिफां लाइफां गैया बेवहाय अखायानो हायाा जोंनि टाउन सोहोरफ्राव बांसिनानो जोबोर खम अखा हानायखौ नुनो मोनो नाथाय गामि ओनसोलफोराव बांद्राय बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां रोखोमनि हाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जेराव जोङो जिहेथु आबादजोंनो थांना थानाय जोङो बर'फोरा बिदिनो जोङो माइ गायनायफोरखौ जों गायनो हायो बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोबोर खम जालांनायखौ नुनो मोनदों जेराव जोंहा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों बिफां लाइफां गायोब्लासो जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो हागोन जेराव जोङो आबहावा सान महरै जोङो बा जुनखौ जों मिथिनाय जायो जेराव जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनांगौ लोगोसेनो जोङो बे बा जुननि अनगायैबो जोङो दिनैनि समाव जुदि जोङो फांसे बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोङो बिनि जायगायाव फांबा गायनांगौ होननानै जोंनि सरखाराराबो फोरमायखायो जेराव दिनैनि समाव सोरकारा बो जोबोर गेदेर एकसन मानो होन्ना बुङोब्ला ओ बेफोर बिफां लाइफांखौ गायोब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जेराव जोङो बिफां लाइफां गाइनाय गायनाय नि गेजेरजों बायदिसिना राङारि अनसुंथाइ मोन्नायखौ नुनो मोनदों सोरकारनि बिथिंनिफ्राय। बे बिथिंखौ नायोब्ला जों जोबोर मोजां नुहरदों। दिनैनि समखौ दा बिफां लाइफां नि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय नोंथां जों बिदिब्ला जोंहा जिहेथु समाबो गैला दोनथ'नोसै ना अब्ला नोंथां
औ दे दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नोंथां औ।